हेलौ हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा खोनादों
औ खोनादों नोंथां औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो आं नोंथांजों जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बे बर'नि दोरोङारि बैसागो फोरबोनि सायाव फंनैसो फोरमायनानै होदो
अ नोंथां जोंहा बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' बिब्दिनो जोंङो मोसौनि सायावबा जोंहा आबादखौ थांखि लानाय बेखौ फाननाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गिबि सानावनो जोङो जोंनि आबादजों सोमोन्दो थानाय जोंनि मोसौखौ माने मेनाव जायखौ होननानै ओ फालियो नालाय
अ
माइनावनि मोसौ मोसौ मोसाबा जिब जुनार जोंनि जाखिनि न'खर जिब जुनार दङ जों बेफोरखौहाय गिबियावनो थुखैखांनाय हाबाफारिखौ लायो आरोना जोंनि बैसागु फोरबोआवहाय बुंनो थाङोब्ला जेरै बिदिनो बैसागु दान बैसागु दान जोंनि आसाम हारिनि केलेन्डारनि मुं आरो ना बे मोनसे दाननि मुं
बेनिफ्राय बे दाना जनायनि जोंहा सानसे सिगाङावहाय जों जों मानसि होननाय बुङो आरोना बे बे बै जोबथि सानखौहाय दमासि होननानै बुङो बै सानावहाय जोंहा बे मोसौखौ मोसौखौ फालिनाय जायो आरो बे मोसौनि सान महरै फालियो बैसागुखौहाय।
साननै सानसे आगोलाव जोंहा बिदिनो मोसौ थुखैनायाव गोनां जानाय ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदिसिना मुवाफोरखौ जोङो जेरैहाय सासे आइजोनि बा सासे हौवा माहारिनि जुदि हाबा जायोब्ला जेरैहाय जों सासे खैनाखौ थुखैयो बेफोरबायनो थुखैनाय जायो ना जेरैहाय खैनाखौ जोङो अन गुन्दै हामसौखौबो ओ हालौ देनानै लायब्लाबो जोङो बिबदिनो गल गल साखा साखा हानानै लायो जेरैहाय थारायखौ जेरैहाय फानथावखौ जेरै ओ पानि लावखौ बायदिसिना फान थाव ओ थाराय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ मिथिंगानिफ्राय बिफां लाइफां बानाय खायसे मुवाफोरखौ खांनानै जोङो मोसौ थुखैनायाव बाहायनो थाखाय हानानै लायो आरो ना फिसा फिसा बेनिफ्राय बेजोंनो जोंहा औ औवानिफ्राय आरं बानायनानै आरंआवबो जोङो ओ जेरैहाय बिबार माला जो हा बिबान होयो बेफोरबायदि बिबार बाला बायदि जोङो बै हानानै लानाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिसा फिसा हानानै लानाय मुवाफोरखौ खौहाय जों माला सुयो आरोना बिदिनो जोंहा
औ नंगौ
मोसौनि गुलिनि दरखंआवहाय ना उखुम मुदायावहाय थिबनानै दोनो। जोंहा जेरैहाय इसिं न'खर न'नि दरखं मोखाङा मुनायावहाय खेबो बिदिनो जोंहा दोना बाख्रिनि बेरायावहाय थेबो बेफोरो मालाखौ बेनिफ्राय आरोबाव जोंहा बेफोरबायदि थेबनानै मोसौखौ थुखैनो थांनायनि आगोलावनो जोङो खान्थाफोरनि हांगारखौ मोनसे लाइ बिलाइ फोरावहाय हनानै लायो लानानै थाव गुबै लगायनानैहाय बेनिफ्राय जोङो बिब्दिनो बे थाइ गाज्रिफोरनि देनथाफोरखौहाय लानानै बे हांगारजों थावजों लगायनानै मोसौफोरनाव माने गाबहोयो आरो जोङो। फोथा फोननाय जायो जेरैहाय खैनाफोरखौ हाबाफोराव थुखैयोब्ला जेरैहाय हालदैफोरखौ जों देलाय होनाय जायो आरोना बिदिनो फोथा फुनजोबो फाख्रा सिख्रा जेरै गुफुर मोसौफोरनाव फा फाख्रा सिख्रा नुबाय आरोना बिदिनो गाबहोयो होननानैहाय
नंगौ
बोखांनानै जोङो मोसौखौ जोंनि फिसाफ्राव दैमाफोराव खाथि खाला थानाय बा दंग'आव गिदिर जेराव दै बोहैबाय थायो जिरि जिरि जोंनि फुख्रि गिदिरफोर बेफोर बे बायदियाव जोङो मोसौफोरखौ बोसोमनानै माने दैयाव बोसोमनानै थुखैयो आरोना बेनिफ्राय बे थुखै नायावनो जोंहा जेनेबा मोसौफोरखौ फोलेर बांनो थाखाय गोबां मेनो बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बे मोसौफोरनि हानजाफोरा बारिबायथा बेफोरबायदिखौनो खुरबोनानै मेथाइ खननो ना बेफोर बै हानानै लानानै मिथिंगानि मोननाय लाव थावफोरखौबो सारै सारै होयो थुखैनायाव बेनिफ्राय थानाय गाज ओ बायदिसिना बिदि देन्था लायोना बेजोंहाय मोसौखौ बुयै बुयै होयो। लासै लासै सखांनानै ज बे दिनावाय मोसौनि सान नालाय बेखायनो सुबुंफोरा जेरै उदां जायो जोंनि सानफोराव बिब्दिनो जों मोसौखौबो दोनदालनिफ्राय जोङो हेगारनानै होनाय जायो आरोना जेराव गिदिङो गिदिंथो होननानै मानो होनोबा दा जोंहा न'खरनि मोसौआ माब्लाबाबो गुबुनाव थांखाया। बे न'आवनो फैफिनखायो बेखायनो बिसोरनि दिनावहाय जों हेगारनानै होनाय जायो आर ना उदांनो। बेनि उनावहाय जोंहा मोनाबिलियाव गोजाम बिसोरनि खानाय दिरुंफोरखौ फागाफोरखौ गारनानै ओ गोजान गोदान फागा बावउनानैहाय मोसौनि मुङाव मायनावनि मुङाव बावनानै गोदान फागाजोंहाय जुनारफोरखौ खानाय जायो आरोना बिदिना।
औ नंगौ थारैनो।
औ जोंहा बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ बारलाङो आरो। आथ बेनिफ्राय खायसेया नुनो मोनो बिदिनो जेरैहाय माइ मुथिफोर दोननानै बेहाय नङाब्ला माइफोर एसे ए जानायबो नुनो मोनो आरोना मोनाबिलियावहाय।
औ नंगौ थारैनो।
दा आं नोंथांमोननियावबो जेनेबा बेनि अनगायै जोंहा मानसि बैसागुखौ माबायदिहाय फालिलाङो एसे फोरमायनानै होनो थाखाय नोंथांखौ बुंबाय आङो।
औ नंगौ थारैनो ओ दा जोंनिाय मानसिनि बैसागुखौ माबायदि फालियो? होननानै बुङोब्ला जोङो मानसि बैसागुखौ जोङो नैथि सानखालि फालिनाय जायो आरो। औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ गिबि सानाव मोसौ बैसागुखौ फालिखांनायनि बेनि अखानायै जोङो मानसि खौ फालिनो थाखाय जों गिबियावनो बयबो न'खरनि सुबुंफोरा फुङावनो सिखारनानै दु दुगैस्रां लोबस्रां ओ न'खौ साफा सुफा माने दो गारस्रांनानै जोंहा ओ गिबियावनो जोङो न'नि आइजो माहारिया जोंहा ओ आलारि बाथि ओ फोजोंग्रोयो न'खरावनो।
औ नंगौ नंगौ
थिग बेनि उनावहाय जोंहा ओ गासैबो ओ न'खरनिफ्राय जाय जाय सुबुं दङ बिसोरबो जोंहा खुलुमो जोंनि ओ बाथौआवहाय बेबायदिनो बेनि जोंहा ओ गोदोरा उन्दैखौ जोंहा अननाय होयो थिग बेबायदिनो उन्दैया गेदेरखौ सनमान लायो आरो लोगोसे ओ बायदि ओ आर'नाइ फालि बा बिहान फालि बा गिन्दि गस्ला बेफोरखौ आ मान लानाय जायो आरो ना औ थिग बेबायदिनो सुबुंफोराबो जोंहा उन्दैफोरनो मान ओ बाउनाय ओ मान बाउनाय समावहाय बिसोरनो बायदिसिना रां बा बायदि अन्थोबखौ होयो आरोना नोंथां थिक बेबायदिनो नखरनि मान लालायखांनायनि उनाव जोंहा गामि गामि बयबो ओंखारलाङो गामिनि बयखौबो जोंहा सनमान लालायो गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ थिग बेबायदिनो बे सनमान लानाय हाबाफारिया सोलियो आरो जोंनि बे मानसिनि बैसागुआव बेनिफ्राय बेनि ओ अखानाय जोंहा गामिनि बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय ज' ज' जोंहा मोसानो ओंखारो आरोना नोंथां गामि गामि जोंहा मागिनाय जायो आरो बायदिसिना जोंहा दामनाय देनाय आरो जोंनि बर'नि बायदिसिना गाननाय जोमनाय बेफोरनि हारिमु आसार खान्थिजों जोंहा ओ गामि गामि ओंखारनाय जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा बैसागुखौ मोसानायावहाय बायदिसिना दामग्रा लानानै मोसायो थिग बे दामग्राफोरानो जाबाय जोंहा खाम जथा सिफुं सेरजा थरखा ओ हारमुनियाम बायदिफोरखौ जोंहा दामनानै मोसायो आरोना नोंथां बे बायदिसिना दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौबो जोंहा न' जों आखाइजोंनो बानायनानै लानाय जायो जेरै थरखा सि फुं खाम सेरजा बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो गावनि आ खाइजोंनो बानायनानै लायो नङा होमब्ला
आ नंगौ
औ थिग बे जोंहा ओ बेबायदिनो बैसागु मागियो आरो आरो बायदिसिना गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंना ओ सिख्ला बा हिन्जाव माहारिफोरा जोंनि समायना रमायना दानानै लानाय गावनि आखाइजोंनो ओ बायदिसिना गोमो गोथां बाथ'गां कालारनि जेरै दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा फालि गोजा आर'नाइ खायमा बायदि लानानै आरो लोगोसे देलायफब माफब जेरै खानायाव खफा बिबार लालायनानै लोगोसे जोंनि जोमग्रा गानग्रा जोमग्राजों देलायफबनानै मोसानो ओंखारो आरोना नोंथां
औ नंगौ नों
बेबादिनो हौवा बा सेंग्रा सुबुंफोराबो जोंना गामसा गाननानै ओ आर'नाइ फालि लानानै बेबायदिनो गस्ला गाननानै बेबायदिनो आरो आर'नाइनि आर'नाइ आगर एरनाय गामसाबो गानो बेबायदिनो गस्लाबो आरो थिग बेबायदिनो आर'नायखौ फावरिबो खायो आरो जान्जियावबो खायो थिग बेबायदिनो फाफ्लियाव लानानै जोंना ओंखारो आरोना औ
मोनबोनाय जेनेबा अथ जोंहाय माबहाय जोबथियाव मा मा खुङो बेफोरखौ नायनानै होनो
औ नंगौ जोंहा जोबथियाव थिग बेबायदिनो बैसागो मागिखांनायनि उनावहाय जोबथि सानाव जोंहा बे लावखार ओंखाम मागिनानै मोननायखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा ज' ज' मागि गिनानै मोननाय रां एबा बायदिसिना माइरं बेफोरखौ जोंहा ज' दोननानै जों बेवहाय लां लावखार ओंखाम जानाय जायो बायदिसिना ना बेदर जौ गोरान जौ गिसि थिग बेफोरखौ जानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ जेनेबा बेयावहाय जोङो औ हाग्रानिफ्राय खांनाय मोननाय दिंखिया बायदिखौबो आरो नोंथां खुंखाफोर दिंखिया बेफोरबायदि
औ नंगौ थारैनो थिग बेबायदिनो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जानायखौ नुयोना नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायैहाय बोराय बुरै बोराय
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। दे बिदिब्ला।
बे बिदिब्ला साबायखर थाबाय बेफोरबायदि ओ